औ नोंथां खोनाहैदों ना
औ खोनागासिनो नोंथां
ओ होनब्ला नोंथां थोंजोङै आयदा बायदि लानानै हाबहैनोसै ना
औ नोंथां औ
दा होनब्ला नोंथां जोंनि दानि सावरायनां आयदाखौहाय हान्था मेला जोंनि सुबुं
औ नोंथां
मिलानि बागै सावराय
औ नोंथां दे नोंथाङानो सावरायजेनदो नामा नोंथां
जानोे हान्थामेला होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम मोन मोनसे जायगा दावबायहैनाय बायदि जेनेबा जों हान्थिलांनाय जेराव जोंनि सुबुं फोराहाय गोदो गोदाय बै समावहाय लामा हान्था मेलानि थाखाय जोबोद गोब्राबमोन जेरावहाय दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोबोद खस्थ'यै आथिंजों हान्थिना थाङोमोन आरो बै समाव दङमोनब्लाबो मोसौनि गारि बेफोरबायदिजों लामा हान्थिनाय नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनबोदोंमोन दा बैसोरखौ नोजो र बोयोब्ला आथिखाल मुङा बा जों नोजोर बोयोब्लाथ'
औ नोंथां
जोबोद दानि हाया मानि मदां मोनसे फरिबे होयोब्ला आथिखालनि ओरैबायदि गोदान टेक्न'लजि मुगायाव फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जौगाबोबाय जे सिगां गारि मथर गैयामोन दायो गारि मथर ओंखारबाय सिगां नोंगौ सिगाङावहाय मोसौ गारिजों जोंङो हान्थ आरो साइकेल बिनि उनाव साइकेल फैदोंमोन जोंहा साइकेलजों हान थिदोंमोन साइकेलजों बो गोबाव सम सम लायोमोन थाखाय दा जोंहा दानि गोदान मुगायावहाय टेक्न'लजिजों सा खा खबनैनि गाराय फैबाय खब्रैनि फैबाय खबथामनि दंसै आरो गोबां साखा साखा साखानि गारि दंसै दा जोङो सिगां समाव थामजि मिनिट गाहाम से घन्टा गाहाम लाग्राखौ ओ जोङो अ असरि मानि जेनेबा घन्टा घन्टा हिसाब लाग्रा मानि घन्टा घन्टा सम लायोन मान एक घन्टा दुइ घन्टा थिन घन्टा दा बेबादिखौ जोङो माखासे मिनिटनि गेजेरावनो सहैनो हाबाय आरोखि आथिखालनि जे ओ गोदान मुगानि
औ नोंथां
बेफोरनि गेजेरजों दा बे बिथिंखौ नायोब्ला जोंनि जेन'बा हान्था बे गोबांहाय दिडिफारेन्स खालामो माने गोबां जौगाबाय आरोखि
नंगौ नोंथां सैथो
दा जोंनि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोंहा लामा गासि लामा जेरै दालां बेफोरबायदियाबो जोंनि हान्था मेलायाव गोग्लैयो जेराव बेवहाय बै समावहाय ओ गोदोहाय लामाफोरा मोजां नङामोन गोबां फिसा सा लामाजों थाबायनो गोनां जायोमोन आरो लामाफोरा जोबोद गाज्रिमोन। आरो लोगोसे दालां
नंगौ नोथां।
ओरैबायदि जायो बबेबा मोनसे गामि दरसेया दैजों बारनानै फैग्रा सुबुंफोर थायो मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय।
नोंगौ नोंथां सैथो।
बेबायदि बि सुबुंफोराहाय दालां गैयिनि थाखाय मानि बै मोनसे जायगायाव थाङो। सुलाद लाहायो मानिबा खबर मानिबा खौरां बेबायदि दै देरोब्ला बिसोरो माब्लाबा दैज्लाङाव थांनो हायो बेफोरबायदि अबस्थाजों गोबां मोगा -मोगि जाबोनांदों दा आथिखाल मुगायावहाय मानि टेक्न'लजि मुगायाव दालां बानायबाय गोबां मानि सिमेन्टनि गोरा- गोरा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि सुबुंनि जे हान्थाामेला बे ओरैबायदि मोनसे मोजां रैखाथि गोनां जाफैबाय आरो लोगोसे एसे लामाफोराबो फाक्कानि जाबाय।
औ नोंथां नंगौ।
बेबादिनि गेजेरजों जोंनि आथिखालनि जि हान्था -हानथामेला ओरैबायदि होननानै आं सानो सिगांहाय जेदि खस्थ' मोनो सुबुंफ्रा गोबाङानो सिगां दाबसे जायगानिफ्राय गुबुनसे जायगासिम बास थायोमोन होननानै खोनानो मोनदों मानि बेफोर गंसे गंनै बासखौहाय जों गोबां सम माने गोबां सम नेनो गोनां जायो आरो गोबां नेनो गोनां जायाब्लाबो जों समायदि जों बेफोरदि नेनानै थायाब्ला लोगो हमहैयाबो जों बेखौ खेबसे जुदि फेलें खालामोबा माने मोनफिननो गोब्राब जायो आरोखि दा थिग बेबादिनो बे समा बारबोबाय। जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय आथिखाल एसे जौगानाय मानि गोदान टेक्न'लजि मानसिफोरनि साननाय- हनायनि आदबा ओरैबायाददि जौगाबाय मेलेमाया बेनि गेजेरजोंहाय जोंनि सुबुं दाहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबाय दिनैनि जेरावहाय माने बुङोब्ला लामाजोंल' नङा आथिखाल सुबुङा दैजोंबो बानायबाय उरां जाहाजों माने गोजौजोंबो बानायबाय दा बेबायदिनो जों सुबुंफोरनि जे हान्था -मेला बे ओरैबायदि गोख्रैसिन दावगाबाय आरोखि जे अख्रांजोंबो जोङो थांनो हाबाय गुबुन थांनो थाखाय जोङो बै सम जोंनिखौथ' गोजानाव दोनखा गुबुन हादराव थांनो थाखाय जों हायामोन नाथाय आथिखालाव से गनटा बिदिनो थाम घन्टा ब्रै घन्टा बा घन्टानि गेजेरावनो द' घन्टा बेफोरबायदिनि गेजेराव सौहैनो हानाय मोनसे खाबु दंसै जेराव उरां जाहाज। गोजौनि बिरग्रा बेबायदि दंसै आरो गाहायजोंबो दंसै दै लामाजों थांनो हानाय दा बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला
नंगौ नोंथां सैथो।
मानसिफोरनि बिजिरनाय रिसार्च खालामनाय। बिनि गेजेरजों जोंनि सुबुं बेफोरनि दावगानाय जे हान्था मेला बेयो जौगानाय होननानै आं सानो। दा बे बिथिंखौसो सबदेरनानै नोंथांनि आइडिया बायदि एसे फोरमायनो थाखाय आं नोंथांनो सम होनाय जाबाय
गोजोन्थों नोंथां आथिखालाव जों नुनो मोनो सिगांनि ओमफ्राय जोङो दासिमाव सुनानै नायोबा जोंनि जेनाखि हान्था मेला बेफोर जोबोद जौगाबाय जेरै लामा दालां बेफोर गासैबो सिगांनिफ्राय गोबां दावगाबाय सुबुङा गोरों गोरा जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै दा मानसि माहारिया बे बेफोरखौ गोबां आवगायहोबाय आरो दा सिगांनि बायदिब्ला जोंनि आबै आबौमोननि समाव जेनाखि हान्था मेलानि थाखाय लामा दालां बेफोरो जोबोद गाहाय समावमोन गाहायावमोन जेरै स्कुल बा बबावबा बाजार टाउन सहराव थांनो थाखाय गामिनिफ्राय गोबां हेंथा सोमजियोमोन लामा दालांफोरनि थाखाय बेसमाय बबावबा दैज्लांनि समाव जुदि अबेबा बाजाराव टाउन सहराव थांनांगौबा बेयाव माबा मोनसे दालां गैयाबा बेखौ बारनो थाखाय जोबोद माबा जायोमोन जेंना जायोमोन दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि जेनाखि दानि सुबुंफोरा नायबाय नायबिजिरबाय माबोरै खालामबा थिग जागोन माबोरैबा मा खालामबा मोजां जागोन राहा जागोन बेफोरखौ दा साननानै गिदिर गिदिर दालां बानायबाय टेक्न'लजिनि आदब खायदाजों जेरै लामा लामाफोरखौबो गासैबो थिग बानायबाय गोदो समाव बबेबा गोदोनि समाव जुदि लोमजाबा साजाबा जेरै हस्पिटाल बेफोराव लांनांगौ बा लामाफोर गाज्रिनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा लामायावनो जिउ गोमानांगौ गोनां जानानै फैदोंमोन दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोना बेखौबो लामाफोरखौ मोजां खालामना होबाय दा जायनि जाहोनाव जों जेबो प्रब्लेम मोनला आरो जेबो जेंना गैला जों आरामसे समजों लोगोसे जोङो सहैयो जेनाखि जोंनि मोनसे माबा थांखि बिसिमखौ
दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गासिबो थिग जाजोब्बायना नोंथां जेरै लामा दालां बेफोरो?
नोंथां जोंनि जायगा साबजाथावै रोखोमैनो दङ दा बेबो लासैनो जालांगोन होननानै आं सानो नोंथांमोननिथिंलाय माबे बायदि
जोंनि नोंथां दा नोजोर होयोब्ला सिगांनिफ्राय गोबां सोलायबाय जेराव जोंनि आबै आबौमोना खिन्थायोमोन सिगां जोंनि समाव जों उन्दै उन्दै समाव थाखाय जोङो गोबां खस्थ' खालामनांगौ जाना फैयोमोन दै बारना थांनांगौ जायोमोन होननानै बुङोमोन नाथाय दा गोबां बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांजोबनाय नुनो मोनबाय। जोंनि गामिया दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां गाहामैनो दङ दा जेबो जेंना गैला।
थारैनो नोंथां दा नोंथाङाबो जोबोद मोजां खौनो बुंलांबाय नोंथांमोननि जायगानि सोमोन्दैबो आरो आथिखालजों सरजाबनानै गोदोनि सरजाबनानै जे हान्था मेला राहा बे दाव गालु मुगाजों आरो गोदोनि मुगाजों जोबोद सोलायबाय नोंगौ मुगा बाय मुगा सुबुं माहारियाहाय सानसे साननै सानथाम गोबां सम माने मुगानि उनाव मुगानि उनाव मुगा फारि फारि माने ओरैबायदि दावगाबोबाय दा बे दावगानायनि गेजेर सुबुं माहारिया आरोबाव माबा मोनसे जे दानि हान्था-मेला जाबायदि थासारि दं आरो बेनिख्रुइ गोख्रैसिन माबा मोनसे खालामनो हाबावो नामा बैबायदि साननाय मोनसे थासारियाहाय जोंनि आथिखालनि सुबुंफोरनाव दंसै। दा बिनिखायनो बेदि साननाया थांगौ सुबुंफोरनाव। साबसिननिफ्राय साबसिन ओ आरोबाव माबा मोनसे जा हायो नामा? दा बे रोखोमै सुबुं ओ गोदोनि सुबुंफोराबो जायफोरा लेखा फरा रोंदों जायफोरा गिदिर सोलोंथाइ लादों साफा सानै सुबुंफोरा बिनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि साननायनि गेजेरजोंनो दे दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि हान थामेलानि राहाया जोंनि सुबुंफोरनाव साबसिननो फैदों होननानै आं सानो आरोबाव इयुन समावबो जोंनि हान्था मेलाफोरा मो जां जागोन आरोबाव माखासे जोंनि सुबुंफोरनि हान्था मेलाया बबेबा जुदि ओनसोलफोराव दासिमबो गोबां गाज्रि गोग्लैसोदोंबा बेफोरबो ओ हान्था मेलाया मोजां रोखोमनि जाथों आं बेखौ आसा खालामो दा बे हान था-मेलानि राहायावहाय दायो जोंनि गामि गामियावबो गामि ओनसोलफोरावबो एसेबां गाज्रिद्रायथ' गैखालिया जोंनि थांनाय फैनायनि हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर दंसै थांब्रबनो फैब्रबनो आथिखालाव गोबां ओ गोबां रोखोमनि माखासे गारिफोरबो दिहुनबाय। बेनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि माखासे लोमजानाय साजानाय माखासे हस्पिटाल थांनाय नोंथाङाबो बुंदोंमोन बेफोरनि जे हान्था मेला बेबो जोबोद गाहामैनो जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ लानायनि बेब'स्थायावबो हान्था मेलाया मोजां रोखोम जाबाय। दा बेनो आरो नोंथां दा होन बा नोंथां बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ गोबाव खालामालासिनो समखौ नायनानै
औ नोंथां औ दोनथ'सै जाबाय दे नोंथां आं गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै।
आंबो नोंथांजों सावरायनानै
औ गोजोनथों नोंथों दे।